खोनादोंना नोंथां?
ओ नोंथां ओ खोनादों नोंथां।
औ औ अब्ला जोङो सावरायगोन बर'फोरनि ओ गोदोनि खेलानि जों सावरायनो नागिरदों। औ नोंथां।
फोरमायनानै होदो नोंथां।
बर'फोरनि खेला होननानै बुङोब्ला जोङो जे
ओम
मोनहास'यै जारिमिन समनिफ्रायनो जि बर'फोराहा गावसोरनि जायगानि गावसोर गावसोरनि आदबै ओ माखासे मानि गेलेबोनाय खेलाफोर दङो
नोंथांं नंगौ नोंथां।
बिथांमोननि बे गेलेनाय जि खेलाफोरनि जि जारिमिन गैया होननानै बेफोर खेलानि जोनोम आरो बोरै जाबो खो मिथिनो गोब्राब होननानै जों बुंनांगोन।
नंगौ नोंथां।
मानसि माहारिया बयबो गोसोनि दुखु मेंनायखौ बावनानै जि गोदान नुगारानाय जायो। नों गावनि हाबायाव नांफिनदो। थुलुंगा मोननो आरो लोगोसे खहाब गोनां रंजानाय मोननो जि खेलाफोरखौ गेलेयो होननानै ओ जों बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां।
जे जों सुबुं माहारिनि गेजेराव जे थानाय माखासे जोनोम आखु आरो आबेगफोरा गेलेनायजों ओ सोमोन्दो थायो होननानै जों बुंनांगोन।
नंगौ नोंथां
ओ रंजालुनाय आबेग आरो दाथाबनाय ओ गावखौ फसंथाय बेफोर ओ जोनोम आखुफोरा ओ गेलेनायजों मैखोम सोमोन्दो थायो होननानै जों बुं नो हायो। मानो होननानै बुङो ब्ला ओ जों मानसि माहारिया जिहेथु जि गेलेनाय नैबेखौ जों रंजानायनि थाखाय ओ जोंनि जि देहा सोलेर ओ बेफोरखौ ओ हेल्दियै लाखिनो थाखाय जों गेलेयो।
नंगौ नंगौ
दा जोंनि सावरायनो गोनाङा जाबाय जि गुवारै ओ बि गेलेबोनाय गोदोनि खेला नैबे बे फोरनि सायावबो जों गुवारै सावरायनो नागिरदों।
आं नोंगौ सावरायनो हागोन नोंथां।
जि बर'फोरनि गोदोनि खेला होननानै बुङोब्ला ओ बिसोरहा जि समाज मोनसेयैनो जि रायजो जाबोनायाव बिसोरनि खेलाफोरनि आदब खौ जे रोखोमसेयै गोरोबबोदों आरो जे बे फोर आदबफोराबो बेनिखायनो गुबुन हारिफोरनिजों जुदा होननानै जों बुंनो हा
अ नंगौ नंगौ नंगौ
फोरा जि गावनिनो आंगो मोनसे गेलेनाय जि खेला दङो बिथांमोननि गेलेनायनि आदब बा गेलेनाय खेला बेफोरो गुबुन जे हारिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै जों बुंनांगोन। जिहेथु बिथांमोना जि गावसोरनि आंगो खेला गेलेनाय दङो ओ बे समाव जे आं नोंथांनिसिम जेहा मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंङो
ओ दे बुं
बिथाङा जि बर'फोरा गोदोनि समाव जि गेलेबोनाय खेला ओ बेफोर नि जे मोननै मोनथामसोनि मुं लानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आङो बुंलांनि नोंथां बर'फोरा गोदो गोदाय मा मा खेला गेलेयोमोन
औ
जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथां
औ
गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा गेलेबोनाय खेलाफोरनि मादाव ओ आमै मै बेखौनो बुङो न' सिङाव हाग्रायाव आरो लोगोसेनो आमोल दिमोल एबा मारिउ बेखोनो बुङो दैनि खेला
औ नोंथां
आंनि मारिव हाखरनि मारिव दह' ओ दाउआ एबा दाउदै सल' गेलेनाय एबा लावथि सल' गेलेनाय नोंथां
औ नोंथां
जों गेलेनाय थिया थिया बेखौनो बुङो आरो इन्जुर एबा हा मोदोमनि एबा हांखो बोनाय ओ बादुवा आरो बेखौ बुङो आदुमब्रा बिलाइ सुनाय आरो गर गेलेनाय गर गेलेनायखौथ' जों मिथियो नङा होनबा थां आं बेखौ नुबोदों गर गेलेनायखौ ओमफाय गिला गेलेनाय बेबो जोबलांनो हमबाय नुनो मोनलानो होनजायो थांनाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलावसो बे गेलेनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आं नोंथां गेला गेलेनायखौ फार्स्ट टाइम
औ आथिखालाव जोंनि गेजेराव जोबोद खम नुनो मोनसे नैब गेलेनायखौ
ओं मोख्रा खेला सिखर मंगलबाथा मंगलबाथायाबो आं जेब्ला उन्दैमोन होनबाथाय आङो गेलेनो मोनदोंमोन दासिमथ' नुनो मोनला
औ
ओम बे मंगलबाथाखौनो बुङो मोसा मोसौ सियाल बाथा मोनसे बाथा गेलेनोबो दङ गेदेर उन्दै औवा हान्थु आसिनि बिसिनि दांना खारनाय खै गेलेनाय हाबै ददु मोदोम बोखांनाय हे गुर गुर बोरला गावनाय बोरला गावनायाथ' बर'फोरनि मोनसे ओम जोबोद गोग्गाथावना नङा होनबा
औ नोंथां
जायखौ आरसारि होननानै मिथियो नङा होनबा गोबां बर'फोरानो नेसनेल लेभेलसिम गेलेनो मोनलांदोंमोन बोरलागावनायाव
औ नंगौ नोंथां
राजा मेगन फांथेनाय दारिआफा। टा रेदि बेखौनो बुङो रेदि गेलेनायबो बुङो। रेदि गेलेनायखौबो आं नुनो मोनदों नोंथाङा नुनो मोनगोना मोनाखै रेदि
औ आं दिनैसिम नुनो मोननाय जायाखै नोंथां।
मोनाखैना ओ ओमफ्राय मोसौ सौलायनाय मोसौ। आङो आफार आसाम। ओमफ्राय नुनो मोनबोदो बेखौबो ओम-ओम ओम मोसौ सौलायनाय गोदो गोदाय नि गेलेनाय नङा होनबा मोसौ सौलायनायफोरा मावजि एन्जर आदि दिगा। मोस्रोम गेलेनाय गारि खेला बेखौनो बुङो गारि खेलाबो बुङो। नाव बेफोरखौनो ओ मख'जाथावसिन आरो बर'
औ नोंथां नोंथाङा गोबां रोखोमनि जि बर'फोरा गोदोनि समाव गेलेबोनाय खेला नैबेफोरनि मुं लाबाय नोंथांनि जि मुंखौबोनाय खेला नैबे खेलाफोरनि जि गेलेनाय आदब खायदा नैबेफोरखौ नायनानै जि गोदोनि जि बर'फोर आरो आथिखालनि बर'फोर बिथांमोना नायबिजिरनायनि गेजेर जों नैब गेलेनायफोरखौ माखासे बाहागोआव बोखावनाय जादों।
नंगौ नंगौ
औ बेफोरनि गेजेरावनो जादों जे बोलो नाङै खारनाय गैयै
ओं।
माने जायफोर खेलाफोराव जि बोलोनि गोनांथि गैया।
औ औ।
खारनाय रानिं नैबेनि गोनांथि गैया
ओ नंगौ।
नैबे खेलाफोरा जादों जे खिखर गेलेनाय। आसिनि बिसिनि, आदि दिगा, मंगलबाथा नैबेफोर गेलेनायफोरा जाबाय बोलोनि गोनांथि एबा खारनायनि गोनांथि गैया जायखौ दाबसे जायगायावनो जिरायनानै गेलेनो हायो। नैबेफोर खेलाफोर जेरैहाय मंगलबाथा मंगलबाथा जों दाबसे जायगायावनो जिरायनानै गेलेनो हायो। बिदिनो खारनाय गोनां। बोलो नाङै होननानै जों बुंनांगोन।
ओं नंगौ नोंथां।
जे खारनो गोनां होननानै बुङोब्ला। खारनाय गोनां होननानै बुङोब्ला जिहेथु बादुवा राजा नोंथां दा बावैसो सिगां मख'दोंमोन
नंगौ नंगौ अ नंगौ।
खैखै दारिया फान्था माउजि एन्जर औवा हान्थु मोख्रा खेला नैबे। बेफोर खेलाफोरा जादों खारनायनि गोनांथि दङ अदेबानि खारनाय दङ नाथायब्ला बोलोनि गोनांथि गैया होननानै जों बुंनांगोन।
नंगौ नंगौ।
आरोबाव बिथांमोना। खेलानि जि गेलेनायनि आदब नैबेखौ नोजोर बोनानै। गेलेनायखौ बोलो गोनां खारनाय गैयै। मोनसे बाहागोआवबो बोखाव बावदों बा मुं दोनदों जायफोर खेलाफोराव जे बोलोनि गोनांथि दङ नाथायबा खारनायनि गोनांथि गैया नैबेफोर खेलाफोरानो जादों जं बुखुनाय सल मैसो सौलायनाय मोस्रोम खेला मोदोम बोखांनाय बायदि बायदि
ओम नंगौ नोंथां
आरोबाव बिथांमोना जि गेलेनायनि जि आदब बेखौ नोजोर बोनानै बोलो गोनां आरो खारनाय गोनां नैबे बाहागोआवबो बोखाबावनो नागिरदों बेनि ओंथिया जाबाय जायफोर खेलाखौ गेलेनो थाखाय बोलोनि गोनांथि जायो आरो खारनायनि गोनांथि जायो नैबेफोर खेलाफोरानो जादों दहक दाउदै हाबै दु दु हेगगुर गिला बायदिसिना
ओ नांगौ नोंथां
जों गेलेनायनि बागै गोबांथार बाथ्रा सावरायबाय
सावरायबाय सावरायबाय
बिथांमोननि जि गेलेनायनि बेलायाव माखासे मख'जाथावना जि खेला नैबेफोरखौबो जोङो सावरायबाय एबा मुं मख'बोबाय बेनि गेजेरावनो बिथांमोना जि खमज्लायनाय जायखौ जु' जुस होननानैबो बुंनाय जायो
ओं ओ
बोरला गावनाय खेलाखौ गुवारै गेलेनायनि जेबो म खनाय गैयाब्लाबो बेखौ बर'फोरादि गेलेयोमोन बेखौ जों बुंनो हायो अदेबानि जि बिथांमोननि जि नैबे खेला द बेखौ बिथांमोना गोदोनि समाव गेलेबोदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो
नंगौ नोंथां
आथिखालाव जोबोद खम नुनो मोनो साफ्रोम बर'आनो बोरला गावनो रोंगौ आरो खमज्लायनायाव बोरामोन जों जारिमिनाव नायोब्ला नुनो मोनो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो जे बोरला गावनो रोंगौमोन आरो खमज्लायनायाव जि जोबोद गोरामोन थालिर बिफाङाव बोरला थिर हाबहोनाय थिरजों फिथाइ फोनांनाय बायदि बेफोर दंमोन जेरैहाय दा बावैसो आं बुंदोंमोन जिहेथु बोरला गावनायाव जोबोद आखा फाखामोन जायनि गेजेरजों बिथांमोना थालिर बिथाङावब थालिर बिफाङाव बोरला थिर गावनाय थिरजों जि बोरला थिरजों बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ गावख्लायनाय बेफोर हाबाफोरावबो आखा फाखामोन होननानै जों बुंनो हायो बेबायदिनो जे खेलानि नेमफोर नैबे खेलानि नेमफोरा गावसोरनि मोनसे सम समाजारि गेजेरावनो जि
आ
गोरोबजोबाब्लाबो गुबैयै आदबफोरा एखेखौनो होननानै जों बुंनांगोन माबेबा माबेबा खेलाफोराव साननायनि राव खन्थाइफोरा गोबांनियानो बारा थफद नंलाया बेनि अनगायैबो माबेबा खेलाफोरजों थानाय जि सल'बाथाफोराबो खायसेया गोरोबलायो आरो खायसेया गोरोबलाया होननानै जों बुंनांगोन बेफोरबादिनो बै साननाय राव खन्थाइ सल'बथाफोरा बे सम दान्सनि जि जोंनि समाजाव जिहेतु जाफ्लेबाय थानाय जि समाजनि जिउनि गेदेर गोहोम बेर खावनायाव बिहोमा हो होननानै जों बुंनांगोन।
नोंथां जोङो बै खमलायनायनि बागै जोङो उननि आयदायाव मोजाङै सावरायनोसै नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै गोबां आं बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय।
औ नोंथां औ समबो जाबाय नोंथाङा गोबां बाथ्रा सावरायबाय। उननि समाव सावरायनोसै नोंथां एसियावनो दोनथनोसै।